ओं औ खोनादों खोनादों औ औ औ औ खोनादों
ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
ओह जाखांबाय इदिनो
औ औ औ औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ नोंथां आं उदाङैनो दङ
औ औ जोङो होमबा जोङा होमबा नोंथां जों मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना? औ औ जोंना होमबा टपिकआ जादों फिल्म बानायनायनि सायावहाय सावथुन मुलुगनि सायावहाय आरो ना?
गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो माबाय दि सोलायबोदों बिनि सायावहाय सावरायगोन माने औ औ खोनादोंना?
औ नों इदिब्ला सावथुननि सायाब्ला आं नोंथां बारा बेनि सायाव बारा आं
एसे फोरमायनानै होनोसै आङो नोंथां औ
दे नोंथाङा फोरमायग्रोदो होनबा
औ औ जागोन नोंथां जोंङो सावथुन होननानै बुङोब्ला माने गोदोनिफ्रायनो जोंहा गोबां सोलायबोबाय आरो ना गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां सोलायनाय नुदों जेरै होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव माने गोबां रोखोमनि केमेरा कुवालिटिफोरा जोबोद गाज्रिमोन गोदोनि समाव केमेरा कुवालिटि फोरा जबोद गाज्रि खामोन आरोना भिडिअफोरखौ माने मोजां नुवा आरो जोङो ओ गोदोनि समावहाय माने बर'फोरनि माने बिमा बिफाफ्रा माने सावथुन मुलुग गावहाय गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ माने ओंखारनो होआमोन आरो ना एबा बेफोरबायदियाव ओ सावथुन मुलुगाव ओंखारनायखौ ओ मोजां मोनामोन आरो ना एबा जाय मानसिया माने साव थुन मुलुगाव ओंखारो बे मानसिखौ माने बर'फ्रा माने आ बर' हारिफ्रा माने गाज्रि नोजोर जों नायोमोन एबा गाज्रि सानोमोन आरोना बेनि अनगायैबो ओ बेफोरबायदिनि जेंना थासेयावबो माने बर'फोरा माने जेननानै थायाखै आरोना सावथुन बानायनायफ्रावहाय जोबोद मोजाङै सावथुन बानायबोदों आरो ना गोदोनि समाव जेरै होनोब्ला गोदोनि साउथुन होननानै बुङोब्ला जेरै आलाआरन दङ आलाआरन दायना आरो गोबां रोखोमनि साव थुन फोरखौ जोङो मिथिनो मोनबावो आरो जिहेथु जोंहा सावथुन मुलुग होननानै बुङोब्ला सावथुनफ्रा जेरै गोदोनि समाव जोङो ओ दानि बायदि माने फोरोंग्रा गैयामोन आरोना जे थु ओ एक्टिं खालामनायनि फोरोंगिरि आरो मेथाइ खननायनि फोरोंगिरि आरो ओ मेकाप बायदिसिना आर्टिस्ट मेकाप बायदिसिनानि आर्टिस्ट बेफोरबायदि गैयामोन माने गोदोनि समावहाय जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो माने ओ एक्टिं खालामनाय बायदि फोरखौ जोङो माने मिलायनायखौ जोङो बारा नुनो मोनामोन जिहेथु जोंहा एकटिं मिलायनाय जायोब्ला मेथाइ खननाय बायदिनि मोसानाय बेफोरबायदिया मिलाया बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना गोदोनि समावहाय औ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंहा गोदोनि समाव जोङो बारा बेफोरबायदि माने स्टाइलाव गाननाय जोमनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना स्टाइल स्टाइलाव गाननाय जोमनाय जेरै सुत सुत बुत बुत कथ थाइ बेफोरबायदि जुथा मुजा गाननाय बेफोरबायदिखौ जोङो एसे खम नुनो मोनोमोन एबा ओ मोजां बेफोरबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो माने ओ देलायनायफोरनि बेलायावबो जोंहा गोबां ओ दानि बायदि माने गोबां मोजां मोजां मेकआप बानायनाय देलायनाय मेकआप आर्टिस्ट लानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन गोदोनि समावहाय माने गोबां बिदिनो माने सिमपोलैनो सिम्पोलैनो जोङो देलायनानै माने फिलिम बानायनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो माने फाव फेसननि बेलायावबो गोदोनि समावहाय माने ओ बारा मिलाया मिलाया फाव फेसनफोरा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन जिहेथु जोंहा माने बेफोरबायदिनि बेलायाव जोंहा फोरोंगिरिफोर गैयामोन आरोना ओ जिहेथु दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां फोरोंगिरिफोर थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनायफोरखौ नुनो मोनबाय जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो केमेरानि बेलायावबो
जेरै केमेरा होननानै बुङोब्ला जोंहा दाथ' माने गोबां मोजां मोजां केमेरा नुबाय जेरै फुलओसडि केमेरा नुयो दानि आरो गोबां दाम दामनि केमेरा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो आरो दानि जुगनि माने गाननाय जोमनायनि बेलायावबो माने गोबां रोखोमनि जोङो मोजां मोजां गाननाय जोमनानै बानाय गाननानै बानायनाय सावथुनफोरखौ जोङो नुनो मोनसै दानि जुगावबो बेनि अनगायैबो जोङो ओ फिल्म बानायनायनि जायगा एबा थावनिफोरखौबो जोङो दानि जुगावहाय गोबां मोजां मोजां ओ जायगा आरो गोजान गोजान जायगाफोरावहाय थांनानै सावथुन बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो दानि बेलायावहाय ओ बेनि अनगायै जोङो माने गोबां रोखोमनि ओ
ओ मेकआप बानायनानै मोजां मोजां मेकआप बानायनानै मोसानाय रंजानाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोबोद मोजां मोजां गाननानै मोसानाय रंजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो गोदोनि समावहाय जोङो सुबुं अनजिमाफोरखौ फिल्म बानायनायाव बाहागो लानायखौ खम नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो ओ फिल्म बानायनायावहाय गोबां मानसिफोरखौनो जोङो बाहागो लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै जिहेथु जोंहा फिलिम बानायनानै जोङो रांखावरिफोरबो मोननो हासै दानि बेलायावहाय गोदोनि समावहाय माने जौगानाय गैयामोन आरोना फिल्म बानायनानै ओ जे जिहेथु जोंहा दानि बायदि माने इउटुब फेसबुक इनसटाग्राम बेफोरबायदि गोदोनि समावहाय गैयामोन बेनि थाखायनो माने ओ गोदोनि समाव माने एसेबांबो जौगानाय गैयामोन आरो दानि समाव माने बेफोरबायदि इउटुब फेसबुक बायदिफ्राव हगारनानै माने गोबां ओ जौगानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ओ रांखावरिबो मोननो हासै। बेनिखायनो माने दानि जुगावहाय जोङो गोबां मानसिफ्रानो बाहागो लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो सावथुन बानायनायनि बेलायावहाय।
आरो बिमा बिफाफ्राबो माने सावथुन बानायनाय बेलायावहाय जोङो ओ बाहागो लाहोनायखौ जोङो नुनो मोनसै। ओ लोगोसेयैनो जोंहा सावथुन बानायनानै रांखावरिफोरबो मोननो हासै नालाय बेनिखायनो मानसिफ्रा ओ बेफोरबायदियाव बाहागो लानो गोसो जासै आरो ओ बेनि अनगायैबो माने ओ गोबां जोंनि माने बर'फोरनि सावथुनफोरखौबो ओ इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदिनि गेजेरजोंहाय गुबुन गुबुन मानसि नुहुरनो हाबाय ओ गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायाव थानाय बर'फोर बेफोरबायदियाबो नुहैनो हाबाय आरो जों जोंनि बे बर' हारिखौ माने गुबुन गुबुन हारिफ्राबो माने सिनायजोबबाय। ओ बेफोरबायदि ओ इयउटुब फेसबुकनि गेजेरजोंनो माने सिनायजोबनो हाबाय आरो। आरो मिथिजाबाय आरो लोगोसेयैनो ओ इउटुब फेज बुकनि गेजेरजोंहाय जोङो रांखावरिफोरबो मोननो हाबाय आरोना। औ औ बेनि अनगायैबो माने गोबां मोजां मोजां जोङो ओ फिल्म बानायनायखौ नुनोसै दानि बेलायावहाय जोबोद मोजां मोजां ओ जेरै जोङो बुंनो हायो ओ जेरै रिया ब्रह्म इउटुब ओ रिंसार नार्जारि बेफोरबायदि बेखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो। औ नोंथां नोंथाङाबो होमबा नोंथाङाबो होनबा फंनैसो फोरमायनानै होदो। औ।
सावथुन नायनांगौ आरोना गोदोनि समावबा। गोदोनि समावथ' नों गोदोनि समाव ओ जिबायदि साल्गोबदोंमोन। ब्लेक एन्ड हवाइटआव नुयोमोन गुफुर गुफुर नुयोमोन आरोना। ब्लेक एन्द हवाइतआनो नुयोमोन ओ बे गुफुर गुफुर नुयोमोन आरो ब्लेक एन्द हवाइद। जों सावथुन नायनो थाखाय सोरनिबा टि भि फोराव नायनाय जायो। गोदोनि समाव मबाइल था थुबाबो माने जों इन्टारनेट कानेक्ट जायामोन मबाइल
औ औ।
टि भि फोराव नायनाय जायो बिदिनो टि भि सि डि जों बेफोराव नायदोमोन थि भि सि डि फोरखौ जगार ओमफ्राय केसेट बेफोराव ओ नायनाय जायोमोन आरो बिदिनो सावथुन बानायनाय होनोबा गोदोनि समाव ब्लेक एण्ड हवाइतमोन गोबां सुबुंफोरा तेलेनटेथ दंबावो आरो बारा सुबिदा गैयामोन आरो। समाव इन्टारनेट बारा इन्टारनेटनि गोनां माने इन्टारनेटनि जेबो सुबिदा गैयामोन जायनि थाखाय जों सावथुन बानायनो आरो केमेराफोरनि कुवालिटिया आरो कवालिथि सावथुन मुलुगफ्राव गोदोनि सुबुंफ्रा बिराद बादा होयोमोन उनाव गोबां ओ गामिफोरनि सुबुंफोरा एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा मोजां न'खरनि ओ फिसा फिसौफोरखौ जों सावथुनाव ओ फ्रा आ आ बिदिनो सुबुंफ्रा रोंगौथि दंब्लाबो माने औ। औ औ देखायनो ओ गोदोनि सावथुन मुलुगा बाराद्राय बाराद्राय एबा जौगानायखौ नुनो मोनाखै आरो। बिनि अगायैबो जो सावथुन बानायब्लाबो गोदोनि समाव बिदिनो ओ जोङो सावथुनखौ देखायनो थाखाय गामिया गामिबादि देखायनानै पर्दा एबा टि भि नि गेजेरजों देखायो। आरो बे समाव जोङो रांनि आंखाल। जाय जाय सुबुङा रां दं बे समावल' नायनाय जायोमोन। ओ नायनाय जायोमोन आरो बिनि नायनायजों नाथाय जोङो बुंनो हायोदि जा ओ जाय सावथुनखौ जोङो सुबुंफ्रा अनसायो अब्लासो सावथुन दिहुनगिरि एबा प्रडउसारफ्रा एबा डाइरेक्टर फ्रासो मुलाम्फा जायो। ओ रावबो सावथुनखौ अनसायाब्ला एबा ब नायाब्ला सावथुननि दिहुनगि रि एबा जायनि थाखाय गोदोनि समाव जोंनि गोबां सुबुंफ्रानो अनसायोमोन। जायनि थाखाय जोङो सावथुन मुलुगाव ओ जौगानो हाया गोदोनि नाथाय आथिखालाव जोङो गोदोनिफ्राय ओ ओ गोबां सोलायनायखौ नुबाय जोंनि बर' बर' सावथुन मुलुगावबो गोबां जौगाबोबाय। दा बिदिनो जोङो सावथुन मुलुगखौ जोङो ओ नो गोदो-गोदो-गोदोनिसि जिबायदि देखायो। बेयो बर' हारिनि गेजेराव जौगाबाय। ओरैनो थाया सोरबा साख्रि जोंनिया हारिखौ थांना थांनो थाखाय जोंनि हारि दिन्थिनो थाखाय जों साव दा बेफोरो जादों सोलोंथाइनि गियान मोननायनि जायनि थाखाय जोङो दानि जुगायाव सावथुन मुलुगाव थांनो थांनायनि सिगां जोङो गोबां सुबुंफ्रानो ओ बायदि रोखोमनि ओ कचिं लानाय जायो एबा ट्रेनिं लानाय जायो। गोदोनि बादि साबसिन हामसिन जोङो एक्टिं देखायनाय जायनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ गोबां फिल्मफोरावनो जोङो देखायनायखौ नुनो अनसाय जायो। जायनि गेजेरजों जोङो ओ बेफोर फिल्मफोरखौ ओ नायनो मोजां समायना एबा रंगिना आरो गोदोनिफ्राय गोदोनि समाव ब्लेंकेट अइेलमोन दानिया थ' खालार जाबाय। गोदोनि जिबायदि समायनायमोन नाथाय दानि दानि फिल्म एबा सावथुनफ्रा साबसिन हामसिन जायगाफोरखौबो मोजां साइज एबा समायना रमायना, रंगिना संगिना ङा नि सावगारि सुबुंफोरनि गोसोखौ बोगथाबना ओ सावथुन मुलुगा जौगानायखौ नुदों आरो ना। इदिनो जोङो ओ फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों जोङो गावबागाव ओ बिदिनो ओ सर्ट सर्ट भिदिअ बानायनाय जायो सावथुनखौ जोङो माने रखम जे पुल भिडिअ इदिनो सर्ट भिडिअ आरो ना। ओ इदिनो सर्ट भिडिअ बाना बेयाव जों इउतुब फेसबक बिदिनो लोगो नांनानै एबा गावसोर कनटेक्ट क्रियेट खालामनानै एबा स्क्रिप्टेड लिरनानै बिसोरो मोनसे ओ इदिनो ओ भिदिअ बानायनो जाय भिडिय'खौ बिसोरो बिदिनो मोनसे काहिनिखौ खालामनानै गोसो होयोखिनि औ पस होननानै सुबुंफोरजों अनसायजा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना आरो बिदिनो जोङो बर' सावथुन मुलुगाव दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम फोजोबनाय जाबाय नोंथां एसेनोसै नोंथां दे ओमब्ला नोंथां